औ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
दायो नोंथाङा आङनो दसे सम हगारनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां
नोंथांजोंहाय मोनसे आयदानि सायाव खौसेयै बा सुंद'यै सावरायलायनो फन हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां
औ नोंथाङा आयदाया मामोनथाय नोंथां
जाहैबाय जोंना ना हमनाय बे नाखौ जोङो मा मा आदब खायदाजोंहाय हमनानै जायोबा मा मा रोखोमनि नाफोर जोङो मोननो हायो बिनि सायावनो सुंद'यै सावरायलाय दिनैनो
औ नोंथां बेथ' जोबोद मोजां आयदा सावरायनो हागोन नोंथां
बिदिब्ला नोंथाङा जे नोंसिनि ओनसोल थिंजायहाय मा मा आदब खायदाजों मा मा नाफोर मोननो हायो बेफोरनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ नोंथां हागोन जेरै दा जों आथिखालाव नुबोनाय बायदिब्ला जों बांसिन ना हमनाय आदब खौनो जेखायजों गुरनायखौ नुनो मोनो बेजों लोगोसेनो औ आइजोफोरा जेब्ला माइ गायखां माइ गायै सिगाङाव जे फोथारावहाय जेब्ला दोल हाग्रा थायो जेराव दलहा हा औ बेफोरखौ ज लोगो नांनानै बेबायदिनो लोगो नांलायनानै नैजि बा जिबाजोनसो बेबायदिनो फोथारखौ गंसेखौ आवग्रिना लानानै बे देल हाग्राखौ बोयै बोयै बेबायदि बिदि ना हमनायखौबो जों नुनो मोनो जों लोगोसेनो जों दैमाफ्रावहाय जेरै फल'जों हमनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो हौवा जेरै हौवाफोरा बेबायदिनो थांगोन बा बायदिसिना बे जे आस्रा जे बेबायदि लानानै जों दैयाव ना हमनो होनो थांनायखौबो जों नुनो मोनो औ नोंथांमोननि ओनसोलथिं बेबायदि ना हमनायनि गुबुन मायबाफोर आदबफोर बाहायो नामा बेखौ नोंथाङा सुंद'यै फोरमायनो हागोन नामा
औ जागोन नोंथां दा जोंनि ओनसोलथिंजायहाय मा मा आदब खायदाजोंहाय नाफोरखौ जोङो हमो बेखौ आङो नोंथांनो एसे सुंद'यै फोरमायना होनोसै बिदिब्ला नोंथां दा जोंना गुबैयैहाय जेरैबायदि नोंथाङा होनदों ना गुरनाय बे नाखौ जोङो गुरनानै हमो आरो जेब्लानाखि जोंनि बे बिलो बा दफ्लाफोरावहाय अखा हाजेनो अब्ला जोङो गिबियाव ओयनो बेखौहाय गुरग्रोनाय जायो आरो जिहेथु जोंना दै गोथौ गोथौआवथ' गुरनो हाया नालाय थ' बिनिखायनो मा खालामो जेब्ला दैया जागायजेनो अब्ला जोङो बे ना फिसा फिसाखौहाय गुरनानै जायो आरो आरो जेब्ला जोंना दैया देरो अब्ला जोङो बेयावहाय गोबां रोखोमनि आदब खायदा बाहायो जेरै दङ जोंना फासि सानाय जोङो बे बिलोफोराव बा दफ्लाफोरावहाय लामा खालामनानै बिनि हाग्राफोरखौहाय जोङो फोसाबनानैहाय बाव जोंनि फासिफोरखौ सानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो दा बे फासिफोराबो जोंना गोबां रोखोमनि थायो ओ जेरैहाय गिदिर गिदिर फासिया गिदिर ना हाबो बा फिसा फिसा फासिया फिसा ना नाङो बेबायदिखौ जोङो नुनो मोनो आरो आरो जोंना दंबावो जे ना बोननाय नाखौबो जोङो जोंनि हौवाफ्रा जोंनि आइजोफ्राथ' बोना नाथायबा बे जोंनि हौवाफ्रा बा उन्दै सेंग्रासाफोरा नाखौ बोनो आरो दा बे नाखौहाय माजों जों बोनो बिसोरो होननानै बुङोब्लाथाय बिसोरो मा होन बे बेरे जिहेथु बेरेनि बासा बेफोरखौहाय बिसोरो मा बुब बिमाफोरखौहाय अरजों सावनानै बा खान्थाल आथाफोरजोंहाय बिसोरो बिमाफोरखौ सिथाबहोनानै हाय बिनि फिसाखौहाय बिसोरो खावो आरो दा जोङो बेजोंहायनो ना खौहाय बोनो आरो आरो जोंना दंबावो ओरै सेन सानाय बा खखा सानाय सेनखौबो जोङो बेबायदिनो सायो जे दै फिसा फिसाफ्रावहाय आलि थानायफोरावहाय जोङो गुदुं खालामनानै बाव बोहैग्रा खालामनानैहाय बे सेनखौहाय जोङो सानानै दोनो आरो आरो जोङो बेनि जे ना हानग्रा गुदुं बेखौहाय हाग्राफोरजों नङाबा सिथ्रिफोरजों बा जोंना ओरै नोलो जे नोंथाङा होनदों बे नोलोफोरजोंहाय बेखौ माथेनानै दोनो आरो जाहाथे बे नाया बार'ननो हायैनि थाखायहाय खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां दे बुं नोंथां
जोङो नाखौ हमो आरो आरोबाव जोंना मोनसे आयदा दंबावो‌ बा खा ओ आदब दंबावो बेनो जाहैबाय जोङो दैखौहाय थिंफोरजोंहाय सारजोबनानैहाय बा दैखौ फोराननानैहाय बे दह्लाफोरावहाय जोङो नाखौ हमो आरो जेब्ला जोङो दैखौ फोरानखांजोबो अब्ला जोङो बेवहाय आखाइ फोरजोंहाय मासे मासेहाय बेखौ बुरै बुरै हाब्रुखौहाय बेहाय जोङो नाखौ हम नाय जायो आरो थिग बेबायदिनो आरो बाव जोंना दंबावो जेरै ओ ना जे खौ जोङो गावनाय बा ओ जोङो गाजोलफोरजोंहाय औवायाव बानायनानै लायो आरो जं नो बे जंजोंहाय जोङो मोना मोनायावहाय दै जिं जिङावहाय थांनानै बे जंजों जोङो नाखौ बुथारनानै बा ओरै खुबैगासिनो खुबैनानै बे नाया थैयो आरो बे खौबो जोङो बिदि हमनायखौबो नुनो मोननाय जायो आरो
औ नोंथां
औ आरोबाव नोंथांमोननिथिं जेबो बेफोरबायदि आदब खायदाखौ बाहायो जानो हागौ नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां बाहायो जोंनिथिंबो औ बेबायदिनो जोंनिथिं औ नोंथां औ दे बुं
बे खुसियाफोराथ' जोंना जाव गुदुं जावलाय लायनानैबो जोङो आदब खायदा बाहायो जावनानैहाय बेखौ जोङो जंफोरजोंहाय सुनानैहायबो जोङो बुथारनायखौ नुनो मोनो नङा होनब्ला नोंथां
औ नोंथां नोनो मोनो
औ अब्ला नोंथाङा बुंबावनो हागोन ना हमनायनि सोमोन्दै एसेबाव
बेबायदिनो नोंथाङा बुंबोनाय बायदिनो नाखौथ' आथिखालाव जोङो न न'खरावबो बेबायदिनो फख्रियाव होयो नालाय न'नि फख्रियाव बेखौ जोङो मु मुस्रि जि ना हायग्रा मुस्रि बेजोंबो ना हमना जानायखौ नुनो मोनो लोगोसे जोंनो जेजों सारनानै जायो बेबायदिनो आरो फल'जोंबो जों फख्रिफोरावबो बेबायदिनो नाखौ जोबनानै हमनायखौ नुनो मोनो आरो
औ दा बे फल' फल'खौथ' आङो खोनाफेराखै बा नुफेराखैबो नोंथां आ बे फल'जों ना हमनायनि आदब खायदाखौ नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ बे फल'खौथ' जायगा लाना जायगा गुबुन मुङैबो बुङोबो जानो हानाय नोंथां जोंनि ओनसोलाव बेखौ जों गुबै फल' होननानै बुंनाय जायो बेखौ जों गुबैयै औवाजोंनो बानायनाय जायो औवाखौ खौ बेबायदि फिसा फिसा फिसा खाथि हेबनानै माने जेरै सेन सेननि भाराखौ जेरै जिनो गथा गथा बेबायदि माबा जिरन्नानै लानानै बेखौ माने आथिखालावथ' जों प्लास्टिकनि दिदुं बेजोंनो हेबनायखौ नुनो मोनो औ बे बे फल'जों ना हमनायानो जाहैबाय सासे मानसिया दै गोथौआव जेब्ला जान्जिसे बा बिदि एसे थौसिन बा बेनि एसे खमसिन बेबायदि दैफ्रावहाय जों फल'जों ना हमनायखौ नुनो मोनो बे फल'जों ना हमनायाव जोङो फल'आ मोनसे जोबग्रा बेसाद नालाय बे जोबग्रा मुवा नालाय बेखौ माने दैयाव माबानानै दैयाव सानानै बे खर'आव मोनसे गरं थायो बे गुदुंजों माने जायोबा फल'जोबो बे मानसिया गावनि आखाइथिं आखाइखौ सोहरनानै बे फल'आवहाय माने नाखौ नागिरहरो आरो औ नोंथां औ
दा बे फल'खौहाय दै फिसायावहाय बाहायनो हायो ना दै गिदिर गिदिरावहाय बाहायनो हायो हायो नोंथां
आंनि मोनथिनायावथ' नोंथां बांद्राय दै गेदेरावबो बाहायजाया बे फल'आ
औ
औ नोंथां आंनि मोनथिनायाव आरो नोंथां गुबुन बो थानो हानाय बेखौ आंथ' मिथिला नोंथां
औ
नोंथां
आरो नोंथांमोननिथिंजायहाय बे नाफोरखौबो बोनो जानो हागौ नङा होनबा नोंथां
औ नोंथाङो बोननायखौ नुनो मोनो बेबायदि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ आथिखालाव बेसोरखौ बोननाय नुयो आरो नोंथां
दा बे ना बोननायावहाय मा मा रोखोमनि ना मोनो नोंथांमोननि ओनसोलथिं
बांसिन सें ना गोरिना बेफोरखौनो मोननाय नुनो मोनो बेबायदिनो दाना फख्रियावबो ना होयो नालाय बे फख्रियाव ना होनायाव नों बिथां बेबायदिनो चाइनिस फिथिख्रि बुङो जोंनि ओनसोलाव बे नाखौ बेफोर नाखौ बोननानै जानायखौ नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलजोंहायबो बांसिनैहाय बे नास्राय बा गोरिखौनो बांसिन मोननायखौ नुनो मोनो आरो ना बोनबोला आरो गुबुन गुबुन जायगाफोरावहाय आरोबाव गुबुन गुबुन रोखो मनि नाफोरखौबो मोनो होननानै खोनानाय जादों जेरैहाय ना बोनब्ला ना फिथिख्रि बा थेंगोना बा ना सल बेफोरबायदि रोखोमनिबो ना मोनो होननानैहाय जोङो खोनायो आरो
औ नोंथां
औ आरोबाव गोबां रोखोमनि जोंना ना हमनाय आदब खायदा दंबावो बे गोदो गोदोनि आबै आबौमोना ओ सेन बा खखा बेफोरखौ गुरुं बिसोरखौ बिसोरो गावसिरनि आखाइजोंनो बानायोमोन नङा होनबा नों
औ नोंथां औ
औ नाथायबा दानि जुगावहाय बे आइजेंफोरखौ जोङो बांद्रायानो बानायनो रोंनाय खौ जोङो नुनो मोनला आरो दानि मानसिफोरखौ
औ नोंथां गोमालांनो हमनायखौसो नुनो मोनसै आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां खालि दाना माबा ना बोनग्रा बोरसिफोरखौबो ओ माबा लखानिनो बा नाफोरानो आर्टिफिसियेल बेफोरबायदिखौसो जोङो बांसिनै बोननायखौ नुनो मोनसै आरो जोङो
अ नोंथां
गोदोनि दिनावथ' जोंना औवाजों बा दुरुं खानानैसो बेवहाय से हा खालायनानै बोननायखौ नुनो मोनोमोन आरो गोदोनि दिनावहाय
औ नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथां
नोंथां औ नोंथां
जोंना समाबो जाबाय नङा होनबा नोंथां औ नोंथांजोंहाय नानि बिदि हमनायनि सोमोन्दै सावरायनानै बिराद गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथां
अ नोंथां
औ
बिदिब्ला दोनथ'नोसै नोंथां ओ उनावहाय फिन लोगो मोनफिनगोन खौ मिजिंथिनाय थाबाय नोंथांनिसिम ना हमनायनि सोमोन्दै मोनथिनो मोननायनि थाखाय नोंसा रोजा राजा साबायखर थाबाय
औ नोंथां बिदिब्ला गोजोनथोंसै